हेल'।
ओइ खोनादोंना खोनायाखै?
खोनाबाय दासो।
औ दासो खोनादों नै आंबो गोजौआव आं थुनो थिननायाव थुबाय?
औ थुबायमोन।
औ जाबाय होमबाना।
ए ओमफ्राय बेखौ मारै नुयो हाबनायखौलाय।
हाबनायखौ र' नोङो मा होनो नोंथ' खननै दाजों आंजों खनथाम जाबाय। थाम जाबायना बैयो ओमफ्रायो माबा बै गोजौआवहाय नोङो बेयाव हाबदो रायलायग्रायाव ओमफ्राय गोजौआव पेमेन्ट लिरनाय दं बेवहाय थुनानै नोंनि बै माबाखौ नोंनि बै लेखानि अनजिमाफ्रा होनांगौआ बेखौ थुनानै हो।
माखौ?
नोंनि बै थु माबा फैसा हाबग्रा। अनजिमाया। बेखौ थुना हो।
ए।
खोन्थासै आङो बैयाव बैयाव हरनायाव।
जायो। गोदानखायनो बारा रोंलायलाङालां।
दैया खैथ दाउदैया दैसेल'।
मानसिफोर रायलायनायखौ खोनाबाबो जेबो अरजाया दा?
माबा मानसिफोर रायलायनाय खौ हाबहोनाङा दावरावाव थानाङा।
ए।
मा ओंख्रि होनदों?
माबासो। आलु बाथोन ओमफाय सबाय बिमा फाजा। सामब्राम बाथोन।
ओंखाम उखैबाय आंहाबो जानांसिगोन माबा नों नों आंनो हरबाय नालाय ओमफ्रायो नोङो बुरजा मोनगोन ओमफ्राय आं एसे मोनगोन।
ए।
हरग्रा हरग्राया बुरजा मोनो।
उमलै बिदिबा जायनो मिनो हरग्रा लानांसिगोनलै। एसे थाप थाप मोनलाबायनायनि।
बो औ। जोंनाबो बि थाब थाब रायलायबाय थानायाव हाबदोंमोन। आंना जिनै जौबाय। आंना नैजिदाइन जाबायना ओमफ्राय आं रावनोबो हराखै। खै ओमफाय दिनै नों आंनाव हरबाय नों हरनाया हाबफिनसिगोन ब्रा आंना होमबाबो बुरजा हाबा एसेल'। नोंङो हरबाय था हरबाय था होनबाना नोंना खनसेयावनो बुरजा जागोन। सानसेयावनो साबा गाहाम हर दिनै नों सानथा-खनथाम जाखाबाय दा नै।
औ खनसेयाव हमाखै दादिया।
ए होमबालाय नोंना माबाल' जाबाय आंनि नैल' जाबाय। दायो थामखौ सोरनावबा हरबाव नोंङो।
उम दायो आब जनालिनाव हरगोन आं।
ओहो बे रायलायजोबखांबा बेनाव थांला खोमादां। गासिबो जोबहोजोबथारबायमोन बियो आं जोबहोआखैसै सोरबा हरबा लायगोन होननानै
उम
ओमफ्रायो मा होनो बिदिनो आ साथाम बिदिजों रायलायबानो जायो ओमफाय नों सो सोरनावबा हरबाथाय बिबो नोंनाव हरफिन खायो नालाय होमबाथाय नोंना जाबाय नोंबो बेनाव हरदो नों हरनायखौबो मोनबाय ओमफ्राय आरो बेबो नोंनाव हरफिनसिग गोनना ओमफ्राय बिनिखौबो मोनबाय बिदि।
औ। सानसेयावनो बिदि रायजलायनांगौ होमबा।
औ बिदिनो बुरजा बुरजा रायलायबा नोंना डायरेक्ट बुरजा हाबगोन ब्रा ओमफायनो एसे एसेल'बाथाय नोंना एसेलु जागोन खम जागोन।
उ
फार्स्टआव थाइनै हाबगोरो नोंना नोंनाबो दाहाय नुगोन र' आं दा फोरोंगोन।
औ।
गाबोनबो हर आंनाव। नों आंनाव नै उमफाय सासे सेनावनो बिदि हरजाबाय थाया नों आंनाव दिनै खननै जाबाय दा।
औ।
ओमफ्राय गाबोन खननै हरबाव।
औ। आलदा आलदानावबो हरनांगौ ने हो?
ओमफ्राय आं
हो?
मोजांखौनो खोनाया आं
र' दाहाय रायज्लाय जासिगोन नैखौ। मोजांखौनो खोनाया
बायथा नोंना खोनायाबाबो।